औ खोनायाखै?
मा खालामदों?
माथो खोनानो नागिरा।
ए औ
मा खालामदों?
ओरैनोसो दंलाबायो नै। ओंखाम जाखांबाय?
जाखांबाय
ए मा मा ओंख्रि?
दालि जहल मफाय आलु फाजासो।
ए
हो
खोनोयासां नोंनि दानायखौनो खोनानो नागिरासै
ऐ थावार नाङाखैदां होनबालाय।
ओहो
खोनाबाय?
औ दासो खोनादों।
उम मा मा ओंख्रि संखो होनदों जाखांबाय?
जाखाङाखै माखासे स माखासे संबावाखैसो ओंख्रियानो जों ओं खोनायाखै खोनायाखै नामा? जोंना ओंख्रि माबास होनदो आं खान्थाल बेगर मैथा ओमफाय मा होनोमोनलाय जिंखा बिगुर बाथोन ओमफाय मा मा दङमोनलाय
फरथिपला गोथावथारनो ओ ।
औ
हारसिं नङा मादैमोन दं ओमफ्रायायो बिनानाव दंफायो
नोंनि रायनाय नोंनि रायनाय मानो खोनानो नागिरा ले?
लाबायमोनलै। दाम खमनिसो दाम खमनिसोलै बारा लानाङ नोंसो लाबावबाय मालाय गोदान गोदान
आइसो जानला मोनलासोहाय ।
लानोसो नागिरदों नै दा
मालाबानो मबाइल गोदान बायबावबाय आरो
माइ गायाखैना माबा मा होनो जानला मोनलाजे आं मा होननो नागिरामोनथाय!
बुंनो नागिरनायखौनो बावगारलायो?
ए जोंनिथिं माइ गायखोना माखो होनदां?
मारै
माइ गायखोनामाखै जोंनिथिं?
जिखुनुओरै जोंनि साइडथिं?
फोहांदोंना खोथिया!
ए
गायनो जावबायसैलै हालेवनांगौ जाखलायसिगोनलाय ।
एइसे हाल एवनायखोनो बाबाय आरो बे
बायाबा सोरांबानो थांनांगौना।
होम
मानसियानो गैया नालाय थैलायलाया। आया बाबो
औ
आराम जाबाय
ओं आराम
नङाबा उफाय लाखो नोंहालाय?
बा थांग्राया खामानि मावबाय था नोंसो जाबाय
इस
खामानि मावाबानो जाया। औ।
सोरथो खामानि मावालासिनो मोनजाफेरखो।
नों मावनांआना।
मावनाङा जाबाय खामानिखौनो।
माथो मावनाङा दा मोजां आराम मोनजायो।
आयै मुरि होनलाबायायखि खामानिखौ माव जायो।
मावथारनानानै खोनादोंलाय।
मावनाङा जाबा मावांनांगौब्रा।
औ। थायजौफोर गैलाबाया नोंसिनिथिं थायजौ?
थाइजौ थाइजौ दङ जोंनावबो दंनाया।
बारहुंखायाबो बिरलाबोबाथाय फोसाफोरसो थांजोबथारो नामा?
नै दाखालि खिथिया जोंं ओरैजायनो बारहुंखा सिमब्र सिमबा बारथारदों ओमफ्रायाय ओरै जों थिं बाराखै। जोंथिं माने इसिनिथिं।
दं खान्थाल?
खानथालानो गैया।
थाइजौल।
गोदैसो जोंना थाइजौआ गोदे मोनजाबाथाय नोंसो जाबाय
जाबाय थाथावथाव मोनलायलायथारो बेलाय
नोंगौ ब्रा।
नोगोद जाथारो नोंसोरो?
जायो सानफ्रोमबो सानसेबो थाया। थाइजौ नो। गोसा ससो मेकआप होनाय बायदि गोजा गोजा।
मा आं मा होनागिरामोनथाय। हो
मारैदों?
मा होनदों नोंं?
थाइजौआ गुफुर गोजा थालायो नामा होनदां।
आइया थाया जाबाय खथ साहाय जोंनि थाइजौया मिन्थियाबे।
दासान्दि बोरै बोरै सोलिगासिनो हाल सालफ्रा गिसाव नङा थाइसेबो गेसाव गैया जानबा
दासान्दि बोरै बोरै सोलिगासिनो?
मोजां लिगासिनो दासान्दि। अखमबा मोजां अखमबा गारजि
मा खालामगासिनो दासानदिया
बोरमा फार्म खालामदोलै बिसोरो बेस्थथार दासान्दि।
मा होनो बुरैनि आबौआ थैबावबाय नामा बिसिनि बिबौआ?
मैया दाख्लैमोनथाय मैया मोनदां
मैया मैया खिन्था हरदोमोन आंनो।
गेस मोननांगौ। लोमजादोंमोन खोमा ना लोबजायाखैमोन बेबा
मानसिखौनो राफोदथसो नुयोमोन ना?
औ साइकेल सालायलायोमोन ना बोराया।
उम खोनसे र' जोङो बिसिनि आबै आबौ ओमफायो ओ बिनि फिसालानि फिसालाया फिसौला आरोखि ओमफफ्राय आरो गोहोम आं आलासि जायो
मालाबा बेरायखुमाबावोसो नोंसोरो मालाबानो बेरायहैखुमा बावबायसो देनजारलै।
दा बुरैयाबो गैलाना?
बिसोरना बुरैयाबो गैलाना?
दङब्रा बुरियासो थांबावदों बोराया आबाद खालामबाय थायोमोन ना।
आया र' खोनसे आरो बिसनाव सोरबा थैबाव दोंमोन ना?
थैयाखैलै बेखौ बुरैखौनो थो-थैसै होनलायनानै बयबो नायनो फैदोंमोनब्रा ओमफ्राय थैयासै। ओमफाय दा बोरयासो थैगुलायबाइ।
बिमा मोनालाय?
हो
बिमा मोना नोंसिना।
हाबा मावगासिनो दङ।
ए।
उफाय लाखो। एडमिसन आबहाय लाखो।
हो।
एडमिसन। ना बहा लाहैखो होनदां।
ए।
खोनायाखै आरो।
खोनादों‌मा होनदों
ए नोंस्रा अबहाय लाहैगोन ना एदमिसनखौ।
स्लिफाङाबो स्लिफाङाबो।
औ सानैबो।
ओ।
खामानि गैयानो माने गारि भारा थांलाय फैलाय बेयाव डाबल डाबल गारनांगौ जायो।
माथो जाखो मोजां फरायदो आरो।
गारियानो गंनै गंनै गाखो नांगौ जोंना।
ओम। ननियालाय ननिजों थांनो हायोना।
नवाव थाबामालाय मालायनिखौ।
आया ननिया मालनायनि जाबावबाय।
मालाय बिफानि सालायथों आंलाय मानो नांगौ बेखौलाय।
गोदान बिदो जामबालाय।
गोदान मोननो ना रायजानो।
चाइकेल गंसेखौनो होआ आरो गारि।
इस।
साइकेल गंसे दामखौनो होननाया आरो गारियाव गैलालै।
मोनगोन ना।
सालायो गोदान गोदान बायनो हासिगोनना एबार।
सोरो।
नोंसोर।
माखौ बायनो हानांगौ जोंहालाय माखौ गोदान बायनो हानांगौ।
गारिफोराब्रा मबाइलफ्रा दामि दामि जासिगोन ना नोंसिना एबार
आइसो जेनेबा दे मा मावनायनि मा मावनायनि मबाइल गोदान गोदान लानो हागोन दे
मावबाब्रा मोनसिगोनना
थोथस
मोनथास नोंआ दालाय बेेटना।
नङालैय जानला मोनलासो।
ओमफाय नों मोनाबा।
फैसाफोरा थोहैया थोहैया
थोआ जाबाय दोआबा ओरैनो ।
गोना हाया
लानानै लाफुंजोबा बोरैथो जानांगौ जाखो ।
आंखौ नोगोद रायलायबाय थायो नामाब्रा नोंसोरलाय।
मा बे
आंनि आंनि फारसे नोगोद रायलायबाय थायो नामा नोंसोरो।
नोंनि फारसे मा नोंखौलाय मा रायलाय नांगौ जोंलाय।
ए गद गैया बद गैया रायलायो नामा सानदों आं।
लोगोखौनो मोनलायाबा अबाव गद बद रायलायनांगौ जोंलाय।
ज ज थाबा जानला मोनला रायलाबायोना नोंसो सोरो
रायलायालैय बिदि टाइमखौनो मोना राइलायनो। थांबाय। थांबायबो प्रेक्टिस खालामबायबो दसे जिरायबाय आरो जाफिनबाय फैबायबो ब्लद न ग्रोब मोसौलायबाय जोबबाय। बारा टाइम लादोंमोन लोगो लोगो मोसौ लायनांगौ मालाय नोंस्रासो टाउनाव थाना आराम रायलायनाङा मोसौ लायनाङा।
होबाय नोंना
मोसौ लायनांगौ बायदिसिना लायनांगौ टाइम जाबाथाय फैफिननांगौना।
माथो जाखो टाइम बाय टाइम।
नोंस्रासो मालाय लायनाङा आराम बिनदास टाऊनाव थाबाय था
उम उन्दुना मोनजायो होनबावदोंना।
दालाय उन्दु उन्दु मोनजाखैय।
बा।
उन्दु उन्दु मोनजायो होनदोब्रा मोननायखौलाय
हम
ओम
मालानिफ्राय खुलियो।
माबायावसो आगस्टनि एक थारिखफ्रावसो जाहैगोन दां
एह
दिनै थांला दिनै जेरावबो थाङा आरो।
ओहो थांखाया जेरावबो।
आजादि उन्दु उन्दु थाबाय था होनबालाय।
उम
बुरैयाबो गांलाब फांखा होनानै लेखा फरायाबा गांलाब उन्दोना थादोलाय फांखा होनानै।
दिखा गैयालै फरायनो
हले खस्थ मानोथो लादों।
माबा जाथवाखैना जोंनाबो दाबो बेखौ बायथ आं